हेलौ
औ खोनादों नोंथां औ नोंथां खोनादों औ खोनादों
उम नोंथाङा मा खालामदों
औ दासान्दै ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ ओंखाम जाबायना नोंथाङा
औ जाखांबाय नोंथां
औ माजों जाखो
ओ फुङावथ' जेबो ओंख्रि जानाय जाया नालाय आलु
औ औ औ औ ओ आंनि नोंखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांनियाव ओ खेला गेलेनायनि बागै एसे सोंथि बा फोरमायनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय
ओ जों बर'फोराथ' गोबां खेलाफोर दङ'
औ
खोनाबोनो मोन्दों गोदो गोदाय गोबां बांसिन जोङो बायदिसिना खेला गेलेनायफोरखौ अ नु बोदों ओ गोदो जोङो खेला गेलेनायाव बांसिन गोसो गुदुंमोन नाथाय जों आथिखालाव इसे सोलायबोनाय नुनो मोनदों।
औ औ
गोदो ओ जा रिमिना हमस'हरनो हायि समनिफ्रायनो बर'फोरहा गावसोरनि जायगानि गावसोरनि आदबै ओ दैै बोनाय गोबां खेला फोर दंमोन होननानै जों मिथिनो मोनदों ओ ओ बेफोरनि जारिमिन गैया होननानै होननानैनो बेफोर खेलानि जोनोम सम आरो बोरै जाबो
औ औ नंगौ
ओ सुबुङा बयबो गोसोनि दुखु मेंनायखौ बावनानै गोदान दुंगांनाय जों ओ गावनि हाबायाव नांफिननो थुलुंगा मोननो आरो लोगोसे खहाबगोन आं रंजाना मोनो ओ खेलाफोरखौ ओ गेलेनाय जायो। मानसि सिनि सिङाव थानाय माखासे जोनोम आखु आरो आबेगफोरा ओ गेलेनायजों सोमोन्दो थायो होननानै मे जों बयबो मिथियो।
औ नंगौ
रंजालुनाय आबेग आरो दथायनाय गावखौ फसंथाइ बेफोर जोनोम आखुफोरा गेलेनायजों मैखुन सोमोन्दो थायो होननानैबो जों बयबो मिथियो आरो
औ नोंगौ
दा गुवारै गेलेबोनो लानायखौसो गोथौयै साननो गोनां जादों
औ
बेखौ सानजायोदि बर'फोरा गावसोर समाज मोनसेयैनो रायजो जाबोनायाव
औ
बिसोरनि खेलाफोरनि आदबफोराबो रोखोमसेयैनो गोरोबबोदों आरो बैफोर आदबफोराबो बेनिखायनो गुब गुबुन हारिफोरजों जुदा आरो
औ औ नंगौ
बर'फोरा गावसोरनि आदबै गोबां खेलाखौनो गेलेनो लाबोदोंमोन उ बेनि फोरमानखौ थांनाय उ ब्रैजि थामजि ब्रैजि बोसोरसो सिगांनि गेलेनो लाबोनाय खेलाफोरखौ नायब्लानो रोखा मोनो आरो
औ नंगौ
बेफोर गोबां खेलाफोरनि माखासेया गुबुन हारिनि खेलाफोरनि आदबजों दलाम गोरोबनायब्लाबो बांसिनानो गावसोरनि खामोन औ बेखौ जों नुयो उ गोदोनि बर'फोरा गेलेबोनाय खेलाफोरनि
बागै आं फंनैसो बुंनोसै
औ बुंजागोन नोंथां
गोदो बर'फोरा गेलेबोनाय खेलाफोरानो जाहैदों उ आमै मै आमोल दिमोल एबा मारियु होननानैबो मिथियो बियो उ बिफां आंनि मारिउ हाखरनि मारिउ दह दावआ एबाद दाउदै ओ सल गेलेनाय एबा लावथि सल' गेलेनाय ओ गनसि जं गेले नाय ओ थिया थिया एबा हां होनि हांखो बोनानै गेलेनाय ओ बादुवा गर गेलेनाय गिला गेलेनाय मोख्रा खेला ओ खिखर गेलेनाय ओ मंगलबाथा औवा हान्थु आसिनि बिसिनि गेलेनाय ओ दांना खारनाय खै गेलेनाय ओ हाबै दुदु मो मोदोम बोखांनाय ओ बायदि खेलाफोर खौ गोदो बांसिन गेलेयोमोन होननानै जों मिथिबोदों ओ आरो बेफोरनि मादाव ओ गोबां खेलाफोर दंबावो जेरै बोरला गावनाय ओ राजा ओ मेगन फांथेनाय दारिया फाथा मैसो सौलायनाय मावजि एन्जर बायदि गेलेनाय ओ मोस्रोम गेलेनाय ओ बेफोर खेलाफोरानो ओ मख'जाथाव होननानै जों बर'फोरनि गेजेराव मिथिनो मोनो आरो
औ ओ नोंथांनिसिम ओ फंनैसो सोंनाय ओ जोंहा खेला गेलेनानै जोंनि देहाखौ माबायदियै लाखिनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ खेला गेलेनाया गोबां गोबां रोखोम लायै ओ खेलाखौ ओ गेलेनायाव जोंहा ओ देहानि थाखाय जोबोर मोजां ओ जेरै दांनानै खारनाय मैसो सौलायनाय बायदि खेलाफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो ओ बिदि ओ दैयावबो गेलेनाय जायो जेरै ओ हाखरनि मारिउ बायदिफोरा ओ बेफोरबो जोंनि थाखाय ओ देहानि थाखायबो मोजां ओ आरो बिदि आसिनि बिसिनि खेला गेलेनायफोरा ओ बेफोरो बेफोरखौ जोङो गोसोखौ मोजां मोननो थाखाय जोङो गोसोनि दुखु दाहाफोर खौ बावगारनो थाखाय जोंनि गोसोखौ जों रंजाखांहोनो थाखाय जोङो बेफोर खेलाखौ जोङो गेलेनाय जायो आरो
औ आरो बेफोर खेलाखौ गेलेयोब्लाथ' एसे ओ खारनायनि गोनांथि जायो नालाय बेयाव जोंहा मोसे खारोब्ला जोंनि देहाया एसे ओ राफोद बा स्ट्रं जायो बेखौथ' जों गासैबो मिथिखायो बेनिखायनो ओ जोंनि थाखाय गेलेनाया मोनसे जोबोर आंगोथार होननानै बुंजायो आरो नङा
औ औ नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबादि गोदोनि खेलाफोरखौ गेलेनाय दासिमबो नुयो नामा नोंथाङा? फंनै-फंनैसो फोरमायना होनो हागोनना?
औ जोंनिथिं बेबायदि गेलेनाय आगोलनि गेलेनायखौथ' जों बारा नुनो मोनला। नाथाय बैसोआव उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ अन्थाइ जाबनानै बल खुबैनाय खेलाखौ गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै मानसिखौ दांनानै खारनाय ओमफाय बेफोर बेबायदि होसोनाय खेलाखौ जों नुनो मोनो। आरो बे बोरला गावनाय बेफोरबायदि बोरला गावनाय खेला खौ दासान्दि उन्दै गथ'फोरा एसे बोरला फिसा फिसा बानायनानै थालिर दंफांफोराव गोजाननि फ्राय गावहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेफोर गोदोनि खेलाखौथ' जों ओ नुनो मोनाखैबो बुंजायो। मानो होनब्ला जों ए सेबां गोबौस गोबौनि खेलाखौ जोंनि जोंनि मुगायाव बा जोंनि जों जोनोम जानाय समाव बेफोर खेलाया गैलामोन होननानै बुंजायो आरो अब्लाबो जों मोनथियो बे बेफोर खेलाया दङमोन होननानै।
औ
ओ नोंथांनिसिम नोंथांनिसिम फंनैसो ओ सोंनाय जोंनि खेला गेलेनाय बा खेला गेलेनायाव खाबादि गेलेनायाव जोंहा ओ बेसेबां बेसेबां मोनसे हानजायाव मानसिनि गोनांथि जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आरो खाबादिखौ माबादियै गेलेयो बा माबादि गेलेबा देरहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? हेलौ
सोमोन्दैथ' औ खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
आङो बेनि सोमोन्दैथ' बारा मोजां मिथिया थेवब्लाबो अ जाखिनि मि थिगौ अ बेखिनि बे खौ आङो बुंनो सानदों।
औ नंगौ।
औ काबादि गेलेनायाव ओ सा बेसेबां मानसि थायो आं बेखौ मोजाङै मिथि थिया थेवब्लाबो जोङो ओ ओरैनो बादायलायनायफोरावथ' जोङो बेखौ गोनांथार नाथाय जों ओरैनो लोगोजों लोगो ओरैनो गोसोखौ मोजां मोननो थाखाय जों गेलेलायनायाव जों जेसेबां हायो एसेबां समान समानै रानलायनानै जोङो गेलेलायो आरो
ओ काबादि गेलेनायाव जों हा मानसिखौ ओ मोन मोनसे टिमआव सिना सा स्नि निजोन हिसाबै जोंहा लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा सानै साथाम बारा लानाय जायो मानोना जोंहा काबादि गेलेनायाथ' ओ मोनसे हानजानिफ्राय गुबुन मोनसे हानजाथिम गेलेनो थांनांगौ नालाय बेबायाददि गेलेनायाव बे जायोबा गेलेनो थांगोन बे बेहा माबाफोर ओ आइ थिं आखाय सि बा माबाफोर देहाया एसे लोरबां जायो ब्ला बेनि जायगायाव गुबुन बे साथाम बारा लानायफोरखौ जोंहा बेयाव सोसन्ना होनाय जायोआरो। बेबाददि जोंहा काबादि खौ गेलेनाय जायो।
औ
नोंथाङ आरो गेलेनायनि बागै माबाफोर मिथियोबा बुंजागोन।
औ ओ गेलेनायखौथ' आङो दानि एसे आगोलावनो जोङो राय्लायखांखाबाय
औ
बिदिनो गेलेनाया जोंनिया गोदोनिफ्राय दासिमहालागै
औ।
सोलायलांनो हमबाय
औ
गोदो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि खेला गेलेयोमोन दायो बेफोर खेलाफोरा गोमालां ओ हमनानै ओ दासिमहालागै एसे गुबुन रोखोमनि खेलाफोरखौ गेलेनायखौ जोङो दा नुनो मोनसै
औ जेरै जोंहा खेला गेलेनाय होनोब्ला क्रिकेट बल बेफोर खेलाखौ जों दा सानदि बांसिन नुनो मोन आरोना नोंथां ओ जोंहा समा जाबायबो जानांगौ नोंथां
औ
ओ नोंथांनि बुंनायफोरखौ बा सोंथि सोंनायफोरखौ एसे मोजाङै फोरमायनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय आङो। ओ इयुनावबो आ आरो लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामो। दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।